हेलौ
हेल'नोंथां
अ खोनादों ना?
औ जों दा माइ आबादनि सायाव रायलायगोन आरो ओ माइ आबाद नङा माने आबादनि सायाव रायलायगोन आरोना मा औ
दे नोंथांआ बुंग्रोबानो जाबाय माइखौ बोरै गायनाय जायो बोरै फासनायबाय ओंखाम जाजासिमहालागै।
माइ आबादखौ जों बांसिनानो दैज्लां बोथोराव गायो आरोना। उम। जोंनि गामि ओनसोलफोराव दैज्लां बोथोराव नांगौबायदि दै मोनो। दैज्लां बोथोर टाइमाव। आरो नांगौबायदि अखाबो हायो नालाय
औ
माइ गायनो थाखाय जों सिगाङावनो माइलि लानानै फैयो
औ
माइलिखौ लाबोनानै ओमफ्राय दैयाव सोमनानै दोनो गाजा बेरहोनो थाखाय
औ।
गाजा ओमफ्राय गाजा बेरनो थाखाय सोमना दोननानै जों जेराव खोथियाखौ फोगोन बेखौ एवना लायो आरोना। मैसोजों नङाबा मोसौजों माबा ट्रेक्टर सिगांनि दिनावथ' मोसौ मैसोजोंनो बांसिन ओ आबाद मावो।
औ।
थ बारसिनेल जाबाय
औ ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसालाय गिदिरलाय ट्रेक्टरजोंल' हाललिवो औ मोसौसो हालेवलानो बांसिनानो दानि मानसिफोरा
ओमफाय जों हेवखांनानै खोथियाखौ जेरै गाजा बेरहोनो दोननायखौ लांनानै जों फैयो एवखांनाय जायगायाव
उम
फोनानै ओमफाय एसे जौबाथाय जों हासार सारो जेरै इउरिया बेफोरबायदि हासारखौ थाबजौ होनो थाखाय सारो आरोना खुथियाखौ मोजां खालामनो थाखाय ओमफ्राय जों खोथियाया जौबाथाय बिदिनो हाजिरा लायो मानसि लानानै फुयो आरोना सोरबा सोरबा बदलबो फुयो न'आव
उम।
ओमफाय जों खोथियाखौ फुन ओमफ्राय खानो ओमफ्राय मानसि लानानै फुनानै खाखांजोबनानै जों जेराव गायगोन बेयाव रोगायो।
उम।
उम जेरै सोरबा सोरबा थेलाजोंबो रोगायो ट्रेक्टरजोंबो रोगायो गायो ओमफ्राय सोरबा बाननाबो रोगायो आरोना बे औ बावखाजों।
औ।
नोंथांनाव दुब्लियाव मा मा ओ हालेवनो थाखाय मा मा जिनिस बाहायनाय जायो बेखौ नों ना
औ दुब्लियाव हाजिरनो थाखायथ' ओ बे खोथिया रोगानि थाखाय गलाबारि ना मा होनो जिथु जंखो होनाङा बेखौ बाहायो आरो ट्रेटर ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा थायो आरो गोदोथ' मोसौजो नालाय मोसौजो आरो नांगोल मै बेफोर खौ बाहायोमोन आरो दानियाथ' आरो मेचन गोजा सब बुस्थुआनो गोदै जों औवा आखायजों बानायनाय बुस्थुखौनो बाहायोमोन आरो नांगोलफोरखौ
औ।
खदाल हाजावनो थाखाय खदाल बाहायो आरो।
ओमफ्राय जों खोथियाखौ फुखांनानै जेराव माइ गायगोन बेयाव खोथियाखौ रोग माइ गनानै जों उम जेराव माइ गायगोन बेखौ मोजाङै हालेवना लाग्रोयो आरो। मा मैसोजों मोसौजों ट्रेक्टरजों बेफोरबायदि हालेवना लानानै हालेवबाय हालेवनानै सानैसो मानसिलाबाय गायनो ओमफ्राय गायबाय। नोंथाङा माइ गायनो रोंओ ना रोङा?
गायनायाव रोंगौ बां बांद्राय सि फिद जाया आरो माने गायनायखौ रोंबा आ फुनायखौल' रोंगौ।
औ। माइ गायखेरबायना नोंथां?
ओं गायगेरबाय नोंथांब्ला न'आव आबाद मावो ना मावा माइनि?
माइ आबाद मावो दा मावगासिनो आरोना।
औ जोंनि बर'फोराथ' गासिबो मावखायोआनो नालाय माइ आबादखौ। ओंखाम नङाबा जाखाया जोंनि बर'फोरनो।
औ औ।
आबा दे ओमफ्रायो हो
नोंथांनाव सेरै
थखांनानै आरो बिदिनो दै फोरखौ नायबाय थानांबाय आरो माइखौ थ गायखांनानैबो औ ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर बिदि बिनो मुलि हासार रै होनांबाय आरो एम्फौफोरनि थाखाय नायबाय थानांगौ जोथोन लानांगौ जायो आरो आरो बिदिनो माइया मास मोनथाम खैदिन खै माससोनि उनाव मोनोबा माइयाबो
माइआ मास मोनथामसोबानो जायो मास
औ मास मोनथामसोनि उनाव मोन हबाथाय जों आरो हाबाय हानायावथ'थ' खा सोरबा खासिजों हायो। आरो दानि जुगावथ' ट्रेक्टर जनो हानानै एफाजिनो बे दुब्लियावनो हानाय एफाजिनो माइ गलांग्रा मेसिना बिदि गयो आरो फारसेखै हानानै फारसेखै माइ गलाङो। बि आरो नंगौ ओमफ्राय बिदि हानाय लाबोना आरो न'आव लाबोनानैबो ट्रेक्टर जबो नायो आरो खायसे आरो मोसौजों नायो ट्रेक्टर फिसाजो नायो बिदि आरो दानियाथ' टेक्टराव मेसिन लगायनानै बेनिफ्रायनो डायरेक्ट दिहुनो आरो माइ माइखौ होनबाथाय थाबसिनबो जायो नालाय दानिया। बेफोर बायदि बा थाय आरो गोदान गोदान बिदि ओ हुकेन फोरजों बिदि माइखौ जिगाबफोरखौ एरस्राबाय थानायनि गोनांथि गैया आरो। बेजों बिदिनो लाबोनानै आरो जों माइखौ लाबोनानै लाम फैयो। लाम रानजासिनो लामनानै औ सोरबा बाख्रियाव सोबाय सोरबा दुलियाव सो दोनो बेनो आरो जानो गोनांबा जोङो आरो गोदानै दिहुननानै लाम सुनानै मेचिनाव सौनानै माइरं बानायो आरो दिहुनो।
औ।
थ' दा आबाद होनोब्ला आरो बुहुद गोबां आबाद दं आरो मान बेलेग बेलेग। दा माइ लथ' आबाद गैया नालाय जोंना। जों आबाद होनोब्ला ओ खायसे खुसेयानि आबाद मावो खायसे जुखामनि आबाद खायसे गमनि आबाद बेसर दाथ' जों दैज्लांआव बांसिनानो माइ आबाद मावो आरो। माइथ' दै नाङाबा जाखाया ओमफ्राय जों मेसेङाव मावनायनिबो जों जुखामफोरखौ मावो ओमफ्राय गम बेसर सबाय बेफोरथ' आरो दैयाव जाया नालाय बिबो बेनिखायनो मेसेंआव मावनाय जायो आरो बांद्राय दै नाङानालाय बिसोरनो आरो खालाफोरखौ दालि बिखौ मेसेङाव मावनाय जायो।
औ।
दा आरो। बैग्रिनिबो खायसे आबाद मावो बैग्रि गोजा गायो आरो। दा बिदि औ। जेरै आपेल दा काश्मिरावथ' जों आपेलनिनो मोनो बांसिनानो आरो अरुणाचलफोरावबो जों आपेलखौनो मोनो आरो आरो जुखामबो मावनाय मोनो माइखौ आरो दा मेसेङाव मावनाय माव मनाय मेसेंआव मावनाय माइखौ जों मा माइ होनो आसु आसु माय नामा होनो जोंना
औ औ।
औ। दा बिजाबावसो मोन्दोंमोनलै खारै फसल रबि फसल होननायफोरखौ। बेफोर मानि आबाद बावलायलांबाय आं। बिजाबफोरसो मोनदोंमोन गोदो ओं।
आरो माबाफोर आइडिया दं नामा आबादनि सायाव।
आबादनि सायाव बिदिनो दा जों आलु आबाद आलुफोरखौ। बेखौसो जों मेसेंआव आलुनोबो दै नाङा नालाय गोरानाव गायनाय जायो आरो। आलु गायनोब्ला जों बेयावनो आलुखौ बायग्रोनांबाय। दुब्लियाव हाखौ एवग्रोनांबाय ओमफ्राय बिनो एवनानै आरो आलु नों बेसेबां गायगोन बेसेबां बिगानि गायगोन बेखौ आलुखौ नों जखानि लाबोनांबाय आरो। बिदिनो आलुखौ लाबो आलु बोराय लाबोनानै हाखौ जोङो समानै खो आलि बायदि खोनानै बेयाव फबनानै लारि लारि आलुखौबो होनानै फबो आरो फबनानै दोननानै आरो जिगाब होयो आरो सायाव जि गाब होनानै बिदि मास खै माससोनि उनावबा ओंखारो खिलियो बिलाइफोराबा बिदिनो बे बिलाया खिलिबा आरो। जों बेखौ आलुखौ रायोब्लाथाय आलुआ बेदर थाङोबा जोङो बेखौ बुरबाय आरो। बिलाइआ राननाय जाबाथाय आलुनिया बुरनो जानाय जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बुरनानै लाबोयो आरो जोङो
औ।
गुरनानै ओमफ्राय फानो‌ एसे हाजार थायाव आरो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय लाखिनाबो दोनो सोरबा सोरबा गायनो थाखाय
औ।
उम जोलै
गासैबो गावबा गाव आबाद मावो आरो बिदिनो बिलाहिनि सोरबा कबिनि सोरबा फान्थावनि बिदि मावोन आरो। बोथोर लायै बोथोर बेलेग बेलेग आबाद मावो आरो। दाथ' जों खुसेरखौ मानि थाखाय बानायो होनबा जों सिनिनि थाखाय मावो ना खुसेर आबादखौ जोङो। नि बानायनो था खाइ मावो आरो जों बि खुसेरखौ जोङो जुसबो लोङो आरो। माने गरमफोरावथ' मोजां मोनो नालाय खुसेर रोसि लोंनो।
औ औ।
ओ आपेल आबाद मावग्राफ्राबो आपेलखौ दिहुननानै बिदिनो आपेलनि जुइस बानायो साप्लाय हरो आरो गोजान गोजानफोराव।
औ ‌।
आफेल नि जुस मिथाय चकलेट बेफोरबायदि बानायो आरो आफेलनि आबाद मावनानै बिसोरो ‌।
औ औ।
गमखौ आरो जोङो आता बानायोना आता आतता बानायनो थाखाय गमखौ बाहायनाय जायो आरो गमनि आबाद मावनाय जायो। आरो जुखामखौबो जोङो ओ जुखामखौ मा बानायो मिथाइ-मिथाइबो बानायो आरो
जुखामखौबोै जुखामनिबो मोनसे दोङो जेरै कर्न फ्लर होनो। मोनसे बुस्थु मोनो मैदा बायदिनो बिदिबानायो। ओमफ्राय बेफोरखौ फोराननानै हरो आरो साप्लाय गोजान गोजानाव।
औ। औ।
औ दे होमबा नोंथां टाइमबो जाबायना औ। नेट प्रब्लेम जादों खोनाया औ दोन्थ'नोसै दे।
औ।
जेरै बरफ सोना दोनो सोना देननानै ओमफ्राय औ दे।